औ नोंथां खोनादोंना?
ओ खोनादों नोंथा औ। नोंनाव हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आं नोंथांनाव हरदोंमोन। दा नों नोंथांनाव सम दङ ना? आं जाय आयदानि सायाव सावरायनो हरदों बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर' हाबा जानाय नेमखान्थि जोंनि बर'फ्रा मा- मा नेमखान्थि खान्थिजों हाबा जायो माबोरै हाबा जायो? गोदोनि दिनाव माबोरै जायोमोन? बेनि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय नोंथाव हरनाय जादों। दा नोंथांनाव सम दङ ना? ओ बिदिब्ला आङो एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां। हाबानि सोमोन्दै, दा हाबा होनोब्ला जोंहा ओ मोननै ओ माखासे खान्थिफोर दङ। बेनो जाबाय हाबा गोलाव आरो हाबा गुसुं गोदोनि दिनाव जोंहा बांसिन हाबा गुंसुं खान्थिजों जों हाबा जानायखौ नुनो मोनोमोन। जायखौ जोङो हाथासुनि बा हाथा खुरनाय, बे समावहाय जोंहा ओ मोननै आरो जोला हाथा बेखौ जोङो जोबोरैनो गोनांथार जोंनि हाथासुनि हाबा खुनायावहाय बेखौ जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो। बे हाबायावहाय जोंहा माखासे ओ अनला आमाव बेखौ दाउजों संनाय मोनसे हुदा दङ। बेजोंनो लोगोसे हिनजाव गोदाना हौवा गोदाननो ओंखाम खुरनानै होनाय आरो मेथ'राफ्रा हौवा गोदाननि ओंखामखौ सेेनानै जालायनाय बेबायदिनो जोंहा हाबा गुसुंफोरहाय माखासे खुंनायनि नेम खान्थिफोर दंमोन। बेवहाय जोंहा मोनसे जोंनिनो बर'- बर'नि दोरोङारि गानग्रा जेरै दख'ना -दख'ना थावसिखौहाय जोंहा गाननानै हाबा जानाय जायो, सासे हिनजाव गोदाना। आरो हौवा गोदाना जाहैबाय जोंनि बर'नि गानग्रा गामसा बे गामसाखौ गाननानै हाबा जानाय जायो। बेजोंनो लोगोसे हिन्जाव गोदाननो ओ सिन्दुर, आसान सांखा आरो बेफोर माखासे बर'नि हाबा जानायनि गेजेरजों बेफोर गानग्रा -गानजोमफोरखौ गाननाय जायो। हाबा जानो थाखाय ओमफ्राय जोंहा हिनजाव गोदान आरो हौवा गोदानजों लोगोसे सानै मानसिनि गोनांथि जाबावो बेफोरनो जाबाय मेथर आरो मेथरि। बेबायदिनो जोङो हाबा गुसुंखौ लानाय जायोमोन। गोदोनि दिनावथ' जोंहा हाबा होनोब्ला माखासे गोबांथार नेमखान्थिफोर दङमोन जेरै बालाम्फा गेजेरजों जेरै अमा थावख्रिनि खर' गाननाय, मुदुफुलनि माला सुनानै गाननाय आरो ओ बिबान बाननाय, बेफोर माखासे नेमखान्थिफोरा जोंनि बर' समाजनि हाबा जानाय खान्थिफ्राव ओ दङ। बिनि गेजेरजों जोंहा बैराथिफोर लालाय लायनानै हाबाखौ जायोमोन। बैराथिनि आखु होनोब्ला जोंहा गय खावनानै होनाय रायजो-राजाफोरजों गय राननानै होनाय ओ बेबायदिनो ओ बर'फ्रा हाबाखौ जानाय जायोमोन आरोखि। दा बेबायदिनो जोंहा हाबा जानायनि माखासे बाहागोफोर दंबावो बेफोरनो जाबाय गासै मोन द'। बे बाहागोफोरानो जादों मोजां मोनलायनानै लानाय हाबा, दोनखारलाय हाबा लाखिनाय हाबा, दंखा हाबनाय हाबा आरो खारसननाय हाबा आरो बोनानै लायनाय हाबा बे मोनद' हाबानि बाहागोफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा दंखा हाबनाय हाबा होननानै बुङोब्ला सासे हिनजावा गावनि फिसाय थैखांनायनि उनावहाय जाखिनि गावनि फिसा फिसौ एबा सम्पतिखौ बेंनो थाखाय नैथि खेब हाबा लाबावनानै गुबुन सासे हौवाखौ गावनि न'खराव लाफैनाय खान्थिखौनो जोंहा दंखा हाबनाय होननानै बुंनाय जायो। थिग बेबादिनो जोंहा नायनानै लायनाय हाबायानो जोंनि बर'नि मोनसे नेमखान्थि गोनां हाबा होननानै जोंहा बुंनाय जायो। जेरै बर'नि मोनसे बाथ्रा भाव दङ'। जेराव थुरि नुयो बेयाव बाथि गारो होननाय बायदि जोंहा सासे हिनजावनि सासे हिनजावनि न'आव थांनानै ओ सासे हौवाजों जरा जुलि खालामनो थाखाय जोंहा खबर थांनाय मोनसे नेमखान्थि दङ'। ओ बिनि गेजेरजोंनो खबर थांनानै जोंहा जौ जरा गय फाथै जरा लांनाय माखासे ओ दोरोङारि नेमखान्थिफोर दङ'। खबर थांनाय समावहाय बेजोंनो लोगोसे जोंहा आसान सांखा लांफानाय जायो। बे आसा सान सांखाखौ ननि उखुम मुदायाव थेबनानै जोंहा गारबोनायनि मोनसे नेम खान्थि दङ'मोन गोदोहाय। आ बेनि गेजेरजोंनो बे आसान सांखाखौ उखुमाव थेबना गारबोनायनि गेजेरजों सब प्तासेनि उनावहाय जोंहा आ नायफिननायनि माखासे नियम दङ'। जुदि सप्तासेनि उनावहाय बै थेबनानै गारबोनाय आसामान सांखाया बे जायगा दाबसेयावनो थानाय नुयोब्ला अब्ला जोंहा साननानै लानाय जायोमोन बे हिनजावखौ बे हौवाजों जानो राजि आरो बे थेबनानै गारबोनाय आसामान सांखाया जुदि उखुमाव गैयाब्ला बा दस्रायाव गारहरनाय जायोब्ला अब्ला साननाय जायोमोन हिनजाव गोदाना बे हौवाजों हाबा जानो राजि गैया। बेबायदिनो ओ जुदि हौवाजों हाबा जानो राजि गैयाब्ला जोंहा हिनजाव गोदाननि न' खरा बै उखुम मुदायाव थेबनानै गारबोनाय बा उखुम दुबैयाव थेबनानै गारबोनाय बे आसान सांखाखौहाय जोंहा बख'नानै बारिफोराव जोंहा गारहैनायनि माखासे नेम खान्थिफोर दङ'मोन आरो बेजोंनो लोगो गोसे जोंहा ओ बेबायदिनो ओ जुदि राजि जायोब्ला जोंहा खायफाया आथिखालावथ' गोबां गारि मथर लायनानै ग्रोम ग्रोम हिनजाव गोदाननि न'आव होनजाव हिनजाव गोदानखौ लायनानै ओ हौवानि न' खराव लाबोना हाबा खालामनायनि माखासे ओ नेमखान्थिफोरा जोंनियाव दंसै। गोदोनि जिं दिनावथ' जोंहा थाब फैनानैनो लायनायखौ जोंहा नुनो मोनोमोन नोंथां। बेबायदिनो बर'फोरनि हाबायाव ओ बेम पाटि दामो खायफाया आथिखाल समावहाय बर'नि दोरोङारि दामजु जेरै खाम, सिफुं, सेरजा, जथा दामनानै ओ हाबा जानायखौ जों आथिखाल समावहाय नुनो मोनसै। नाथाय गोदोनि दिनावथ' जोंहा बा बेमफाथि जोंहा दामोमोन। आथिखाल समावबो ओ जायगा लायै जायगा जोंहा बेम फाटिफोरखौ दामनाय नुयो। बेफोरखौ जुदि दामोब्ला जोंहा गोबांथार गोग्गोमसिन जानायखौ जोंहा नुनो मोनो। बेबायदिनो गावबागाव धोरोमारि मानसिफ्रा गावबा गाव धोरोमनि नेमखान्थिफोरजों जोंहा हाबाखौ जानाय नुनो मोनो। जेरै बाथौ धोरोमनि मानसिफ्रा बाथौ बिजा हाबा होननानै बुङो बेखौ हाब जौ बिजा होनोब्ला जोंहा हाबा गिदिर लानाय हाबा गोलाव खान्थिजों लानायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो ओ नोंथांमोननि जायगायावबो हाबाखौहाय माबोरै खालामनाय जायो आरो गोदोनि दिनाव हाबाखौ माबोरै खालामोमोन आथिखाल समाव माबायदि जालांखो बेनि सोमोन्दै नोंथांखौ फोरमायना होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय
औ नोंथां जोंनाथिंथ नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो माने गोदोनि दिनावथ बिदिनो सोलि योमोन माने गासैयावबो जेरैहाय नोंथाङा बे हिनजावफोर नायहैबा हिनजावखौ नायहैबा जेरैहाय
उखमावहाय माने आसान बुथेबनानै गायबोनाय बे हुदायाथ' सिगांनिफ्राय बेनो माने सोलिनाय नालाय सिगांनि हुदा बियो नाथाय जोङो दायो बेफोरखौ एसेबाबो माने सोलायनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय नंला जाला आरोना नोंथां उम माने बेयो माने गो दोनि माबामोन बियो माने गोदोनि नेमखान्थिमोन माने हाबा लानायनि आरो ओरैनोथ' नोंथाङा जेरैहाय बुंलांदों हाबाफोराव जेरैहाय गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना थावसि बिदिनो फनायखौ माने बेखौ जोङो नुनो मोनो माने हिनजाव गो दाननो गानहोनायखौ आरो नायहैनायावनि बे हुदाफोरा माने दायो एसे सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां माने बेफोरो जोंनावहाय गैला आरो माने बेफोरो थानो हागौ अबेबा खना माने अबेबा जायगाफोराव बा अबेबा ओनसोलफोर फोराव बेयो दासिमबो थानो हागौ आरो माने बेखौ गैजोबला बेखौबो बुंनो हाया आरो ओ दा बिनि अनगायै जोंहा हाय बिदिखौ नुवालासेनो जोंनाव ओ सिगां सिगाङावनो एसे मा होनो रालायग्रोनाय बायदि नुनो मोनो आरोना ना दानि दिनावहाय जेनेबा ओ सिख्लाया रा जि दंना गैयाबा सेंग्राया राजि दंना गैया बेखौ सिगाङावनो माने सोंग्रोलायनाय खौ नुनो मोनो आरोना आरो सिगांनि हाबा होननानै हाबा जानाय होनोमोनबा सिगांनिखौ नोंथां माने बांसिनानो माने हाबा बेखौ माने जेब्ला सिख्लाया जानजियावहाय दखोना गानसलिङो ना नोंथां बे समावनो माने जुदि सोरबा हौवाया फसायोबा बा सोरबा सेंग्राया बे सिख्लाखौ नुनानै फसायोबा लगे लगे बेयावनो लाखिनाय बा खावनानै लांनाय बा बिनि फ्रायनो बोनानै लांनाय माने माने बिदि लाखिनायखौहाय जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना बांसिन आरो बिदिनो ओ माने सिख्लाफोरा जेन' हिनजावफ्रा माने गोसो गैया बाबो माने जबर जस्तियै माने लाखिनाय बेफोरबायदिखौबो नुयोमोन आरो ना माने बहाबाफोर जेन' बा नोंथाङा ओ आलासि जानो थांबाय बेयावहाय नोंथां सोरबा फसायबायबा बेनिफ्रायनो माने नोंथां खौ लाखिनाय बिदिबो नुयोमोन आरोना आरो न'फोरावहाय ओ फैनानै ओ खावनानै लांफैनाय बेफोरखौबो सिगांनि दिनावहाय नुयोमोन आरोना माने हाबा लानायनि बिथिङाव आरो ना ओमफाय दायो जोंनाव ओमफाय बिदिनो हाबानि बिथिङावहाय लांफैनायखौ नायोबा जोङो माने ओ जयैनो फैनायखौ नुयो हौवा गोदाननि ओ मानसिफ्रा फयो आरो बिदिनो लांनायखौ नुयो आरोना रालायनानै हाय बवावहाय आरो बेनि अनगायैहाय ओं हाबा होननानै बुङोबा जों जोंनियावहाय दायो माने गोदोनि बायदि माने हाबा गोलाव बेफोरबायदिखौ ओ खम नुयो आरोना माने सानसे साननै बिदि जानायखौ नुयो दायो आरो हाबायावथ' जेरै गोदोहाय रंजा बाजा माने ग्रोम-ग्रोम गामिनि मानसिफ्रानो माने ज ज'-ज' जानानैहाय माने खामानिफोरखौ माव समोन आरोना गोदोहाय आरो बे हाबाफोराव संनो बासनफोर थौ बाल्थिं बेफोरखौहाय माने ज' ज' थांनानै माने थेलाजों नारनानै थांनानैहायसो जोङो बेखौहाय ओंखाम सं नुनो मोनोमोन आरो नोंथां गोदोनि हाबायावहाय। नाथाय दानि दिनावहाय जोङो बेखौ नुनो मोनो दि नोंथां मा होनो ओ गोदान माने संग्रा खावग्राया माने अलरेडि माने फैयो आरोना माने फैसा होनानै संग्रा खावग्रा खौ बायनानै लाबोयो आरोना माने दानि दिनावहाय बिदि थौफोर बासनफोर खांनानै बिदिनो खेरखा, गाह्रा, बाल्थिं ओ बिदिनो गारबा बिदि सारायफोर थौफोर बिदिखौ खांनानैसो सङोमोन आरोना सिगांनि समाव। नाथाय दायो ओ संग्रा खावग्राखौहायनो माने फैसा होनानै माने लाबोसै आरोना। सिगांहाय संनो खावनोबो माने गामिनि मानसिफ्रानो रानलायलायनानै ज' ज' बिदिनो माबायोमोन आरोना मा होनो सङोमोन, माने बाहागो रानलायनानै ओमफ्राय दानि दिनावहाय बिदिखौ नुनो मोनला। आरो सिगांनि समावहाय जोङो हाबानि ओ सप्तासे सिगांसोनो नङाबाबो दान मोनसे सिगांनो माने हाबानि थाखाय बनफोरखौ रेडि खालामनानै दोनाय बा हाग्रानिफ्राय बन जोंनो हाबायाव ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय। माने बनफोरखौ लायनायखौ नुयोमोन आरोना नोंथां। ओमफ्राय दानि दिनावहाय जोङो बननि अनगायै माने बनखौ दोनथ'नानै ओ जोङो दायरेक्ट माने गेसफोरजों संनानैहाय जानाय नुनो मोनसै आरो माने गोबां सोलायबाय आरो नों गोदोनि दिनावहाय माने ज' ज' मिलायलायनानै रंजा बाजा जायो बिदिनो खामानिफोरखौ मावनानै माने जों जोंनो हेफाजाब होलाय लायोमोन आरोना जों गावजों गावनो नाथाय बेफोरबायदि सावरि बादालि बिदि ज' ज' माव मावनायफोरखौ हाबायावहाय बिदि रंजानायफोरखौ